खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
अ बिदिब्ला नोंथांनि आखायावआव सम दङ ना?
अ बिदिब्ला आङो दिनै नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायदों ना नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन जों सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जों बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो एम्फौ लाथा फिसिबोगासिनो नङा होमबा अ बिदिब्ला। एम्फौ लाथा माबोरै फिसिनाय जायो आरो माबायदि जोथोन लायो बेखौ एसे सा फोरमायनो हागोनना नोंथाङा?
औ बुं
औ बिदिब्ला एसे फोरमायलाय नोथांआ?
उ दा एम्फौ लाथाखौथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोखायो नङा होमबा। दा एमफौ लाथाखौ गिबिआवनो लाबाय बे लागानि लाव दा बिसोरखो जोङो ओ मा मा होनना बुङो ओ सिखिरिनिफ्रायनो बुंनोसै ओ जोङो गिबियावनो सिखिरिखौ जो जोला ओ बिदि फिथोबनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव बाखाना दोनो बेनि उनाव बेवहाय बि दै थख' थख' बिसोरो बिनि उनाव बे बिदै दैनाखौ जोङो बिदैखौ दिनि बोखारो बोखारनानै जों बेखौ बिदि ओ थफ्ला बायदिसिना बोननानै दोनो आरो बे बिदैनिफ्राय फिसा ओंखारनायसिम ओ बिनि उनाव जेब्ला फिसा ओंखारो जों बेखौ बोखानानै इन्दि बिलाइनि जा गिबि गोरलै दङ बे गोरलै बिलाइ जों गिबियावनो होयो बेनि उनाव एसे देरबोला आरोबाव एसे गोदोरखौ होयो। आरो देरबा आरो गिदिरखौ होलायबाय। जेब्ला गोदिर जानानै मोननो सम जायो अब्ला जोङो बिलाइ बोरायखौ होबाय। दा बिसोरखौ जानायाव बुंनो थाङोब्ला इन्दि बिलाइनि अनगायैबो बिसोरो जेरैबायदिहाय ओ खारं बि बिलाइ सुम बिलाइ एबा गाम्बारि बिलाइखौबो होनायखौ नुनो मोनो जोङो। आ बिदिनो इन्दि बिलाइ मोनोब्ला इन्दि बिलाइखौनो जाहैयो नङाब्ला जोङो जा मोनो बिदि बिलाइखौ जाहोयो आरो बेफोर बिलाइनि गेजेराव आं बिनि उनाव बिसोरखौ जाहोनानै जेब्ला गोमोनफैयो अब्ला जोङो थाइजौ बिलाइ थाइजौनि दानाय दाननानै एबा जोङो थालिरनि जा बिलाइ गोरान दङ बेखौ बोखानानै जों मुथा खायो मुथा खानायनि उनाव बे मुथायाव गोमोनफायोब्ला जों बेखौ बाहोनानै दोनो आरो। बाहोना दोननाय उनाव साननै एबा सानथामनि उनाव बिसोरो बाहाखायो बाहाखानायनि उनाव जों बेखौ बोखानानै आ बोखानायनि उनाव बियो लाथा महर लायो आरो लाथा महर लायोब्ला जोङो । बे लाथा फिसिनायनिफ्रायनो जोङो नांगौ मानि जोबोद जेरै आ लाथा एम्फौनिफ्राय जोबोद ए जोबोद बेसेन गोसा नङा होमबा? आ बिनि थाखायनो लाथायनिफ्रायबो जोङो राङारि आंखालखौ सुफुंनो हायो लोगोसे दा फिथोबनि बेलायाव बुंनो थाबाथ' जद माने बोद माबा जायो आरो मुलाम्फा जायो बेफोर जेरैबायदिहाय फिथोबनिफ्रायनो जोङो जि दानायखौ नुनो मोनो फिथोबनिफ्राय जोङो । थावख्रिखौ लुयो थावख्रिखौ माबोरै लुयो होनोब्लाथ' गोदो गोदायनि । ओखायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो थावख्रि बेखौ लुना फैदो नङा होमबा। दा थावख्रिखौ दानि समाव नायनो थाङोब्ला। समनि आंखालनि थाखाय जेरै मेसिनारि बायदिसिनायाव लुनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा थावख्रिखौ गिबियावनो मेसिन बायदिसिना जों लुनो थाखाय मा खालामनांगौ होनोब्ला गिबियावनो । ओ जोङो मोनसे जियाव गोजोन साफा जि गांसेयाव जोङो सेरसे बा सेरनै फिथोब लानानै जों बेखौ नै घन्टासिम रुनांगौ आरो जोंनि सुनाय साबोन एबा मिथिंगायाव मोननाय एल'बेरा बे बायदिसिनाजों ओ जों बेखौ फिथोबा मा मालाबा बायदिसिना नाङो नालाय बेनि थाखायनो बेखौ गुरै आरो । साफा खालामनायनि थाखाय बेबायदि होनानै दुइ नै घन्टा जों रुयो आरो । बेनि उनाव बेखौ रुखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ गुसु जाबोला बोखारबाय बोखारनानै जोङो गामला बायदिसिनायाव ओ बोखारनानै लायो लाना मोनफा मोनफा जोङो फिथा बानायनानै माने बेरायाव जोंनि जा न'नि इन्जुर बेरा दङ बेवहाय जोङो सिथारनानै दोनो बेनि उनाव जेब्ला बियो रानो जोङो बेखौ मेचिनाव मोनफा मोनफा जोङो खुन्दुंखौ बख'लाङो एबा दालाङो आरो नाथाय आखाइजों थावख्रि लुनायावथ' गोरा जों दानो हाया नालाय बेनि थाखायनो बेखौ जों दै सोमनानै लाग्रोयो दैयाव सोमनानै लाखांनायसै बेखौ आखाइजों बोखो बोखो फाल होयै होयै रुनाय जायो नालाय। दा बिनि मुलाम्फाखौ बुंनो थाङोब्ला दा थावख्रि जि गानोब्ला एबा थावख्रिजों थावख्रिनि एबा इन्दि हिनि एबा इन्दि खुन्दुंनि बेसादा जोबोद । बुरजा जायो आरो जेरै बिनि जोंना मोनसे मोजां आरो बेजों जि बानायनानै गानोब्ला दानानै गानोब्ला जोंनि देहाया बिनि थाखायबो बेफोरो मोजां जेबो बिदि माननाय एबा बायदिसिना बेमार जानो हाया आरो आ बिदिनो जोबोद आक्सा फि निफ्रायनो जोङो लानि जा फिथोबनिफ्राय जा जिनिफ्राय जों जोबोद मोनसे । मुलाम्फा गोनां एबा बेसेन गोसा मोनसे ओ माने बेखौ लानानैनो जोंङो जिउखौ सोलिलांनो हायो होननाय मोनसे गोहो थायो आरो बेनि सायावनो। लोगोसे नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबोरै फिसिनानै बे जिखौ ओ बानायो ना बानाया एसे फोरमायना हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो
औ
जोंङो गिबियावनो इन्दि सि दानोब्ला बा इन्दि सि जोमो गानो बा जों गिबियावनो लाथा एम्फौ फिसिनायनिफ्रायसो जोंङो फैथोबनिफ्राय जोंङो खुन्दुं रुनानै इन्दि सि दानो हायो नङा होमबा
औ
खोनादो
औ खोनादो दे
औ गिबियावनो जोंङो एम्फौ लाथा फिसिनो थाखाय जोंनो बिदै एब्रा जोंङो फिथोबनि गोनांथि जायो सिखिरिनि थाखाय बेखौ जोंङो गिबियावनो हाथायफोरावबो मोननाय जायो नङाबा जोंङो गावनि गामियाव औ फिसिनायनि ओमफाय जोंङो जोलैनि थाखाय लाबनो हायो इनि थाखायनो जोंङो फिथोब लाबो योबा जोंङो गिबियावनो फिथोबखौ जोंङो बिजि खुन्दुंजों सुथाबनानै बेखौ जोंङो बेरायाव आलायना दोननांगौ। औ जेरै जोंङो जिबा नैजि सान थामजि साननि थाखाय जेब्ला बेनि उनाव लाखैयैनो सिखिरिया ओंखारगोन बे सिखिरिखौ जों गांसे मोजां जियाव बाहाथाम होनानै दोननानै जोंङो बेखौ बेरायाव आलायना दोननांगौ। बेनि उनाव जेब्ला सिखिरिया बिदै दैगोन अब्ला जोंङो सिखिनिखौ बिरहोनो बिरहोनो नांगौ बिरहलाङो नों बेनि उनाव जोंङो बै बिदैखौ जिनिफ्राय थख थख बोखांनानै जोंङो बोखानानै गांसे मोजां जियाव जोंङो दोननानै बेखौ गले गले नायबाय थानांगौ बे फिथोब बिदैनिफ्राय आक्सा फिसाया ओंखारबायना‌ ओंखारा खै जेब्ला आगसा फिसाया ओंखारगोन अब्ला जों बेखौ बेनि थाखाय जोंङो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखो होगोन इन्दि बिलाइ गोरलैखो होनानै जोंङो मोजां जायगायाव जोंङो सानद्रियाव दोनगोन दोन बेनि उनावनो जेब्ला आगस फिसाया लाखैनो एसे एसे देरहोलांगोन जों बिनि हिसाबैनो जों बिलाइ खौ होबोबाय थागोन बिदिनो आक्सा एम्फौआ लाथाया
बियो ओ इन्दि बिलाइनि अनगायैबो बियो गाम्बारि बिलाइ थारुं बिलाइ बिदि बिखौ जायो जों बेफोर बिलाइफोरखौ जोंओ हा निफ्राय दंफांफोरावनो मोनो आरो जोंङो इन्दि बिलाइखौ जों गाव नआवनो बागान बायदि जों गायनो हायो नङाबा जोंङो बिदिनो ओ बागानफोरावबो जोंङो नागिरना मोनो। जोंनि बर आइजो माहारि आइमोना बिदिनो इन्दि बिलाइ नागिर नागिर जोंङो एम्फौ लाथा फिसिनायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ‌ नोंथां खोनादोंदे
बेनि उनाव जोंङो बे आक्सा बिलाइ आक्साखौ फि ओ एम्फौ लाथाखौ जोंङो बिदिनो ओ से दान फिनायनि उनाव बियो गोमोन फैयो जेब्ला बियो गोमोन फैगोन होनोमबोला एसे मोनसे सोदोब फैयो जोङो गोमो गोमो गाब जायो लाथा‌ एम एम्फौआ बेनि उनाव बेनिफ्राय जोङो ख्राव ख्राव सोदोब खोनानाय मोनो जाय एम्फौआ मोनो बेखो बेखौ जोङो बोखां बोखां मोनसे दुख्लियाव ज खामनानै बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव जोङो थालि बिलाइ गोरान नङाब्ला जि गोजामफोरखौ दोननानै नङाबा जोङो थाइजौनि दालाइ बिलाइफोरखौ जोङो होनानै बेखौ जोङो फिथोब दैनो थाखाय जोङो फिथोब खानो थाखाय जोङो बेखौ खौ सानथाम सानब्रैनि थाखाय जों खाथेना दोननांगौ बेयाव सोनानै जनो जेब्ला बियो मोजाङै गावनि मोदोम सायाव फिथोब खागोन अब्ला जोङो सानब्रै सान बानि उनाव जों बेखौ मोजाङैनो खेवना बेनिफ्राय जोङो बिलाइनिफ्राय ओ जेरै थाइजौ बिलाइ जोङो गोजाम जि होनाय एबा थालिर बिलाइ गोरान होनायनिफाय जों बोखानानैबोथ' जों जिरनो हायो। जों जिरनायनिफ्राय जों बेखौ लाथा महराव मोनो। बै लाथाखौनो जोङो फाननानै जोङो गोबां रां मोनो।लोगोसे जोंनि ओ न'खर खुंनायाव जोङो मदद द मोनो। बेनि लोगोसेनो जोङो बै लाथा एम्फौफोरखो जोङो बर'नि ओ जेरै जोङो अनला खारैजों जाजायो थास' बिथ थ्रि मैथाजों जोबोर जानो गोथाव। नङा होमबा नोंथां?
औ उम
लोगोसेनो जोङो बै फिथोबनिफ्राय जोङो इन्दि खुन्दुं लुनो हायो। इन्दि खुन्दुं लुनानै जोङो गावनि गोसो बायदि जोमग्रा जि, फालि बिदि जोङो दानानै लानो हायो आरो जोङो इन्दि खुन्दुं लुनानैबो जोङो खुन्दुंखौ फाननानैबो रां मोनो नङाब्ला जोङो गावनो जि दानानै बैफोर जिखौ जों फाननानैबो जोङो गोबां रां खामाय हायो। मानो होनोब्ला जोङो इन्दि खुन्दुंजों दानाय जिया जोबोर बेसेन गोसा जायो। खमैबो जोङो गांसे जियाव जोङो जि रोजा नैजि रोजा बिदिखौ जोङो मोनो। बैफोरखौ फिसिनानैनो इन्दि खुन्दुं लुनानै जोङो जि दानानै जोंनि बर' आइजोफोरा बिदिनो न'खर खुंनायाव हेफाजाब होयो आरो हेफाजाब होबोगासिनो दङ। जोङो। खोनादोंना नोंथां?
औ मा बुंदो।
औ ओ लोगोसे आरो जोङो एम्फौ लाथा फिसिनानैबो जोङो बिदिनो न'खर खुंबोनो हायो। जों गाव गावनि न'खर खुंनायाव गोबां हेफाजाब होनो हायो। जों गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना इन्दि बिलाय इ इन्दि एम्फौ फिसिनानै गावनि न'खर खुंनायाव जों हेफाजाब होनायखौ नुुबोबोगासिनो। लोगोसे जोङो बिदिनो आबै आबौमोनखो गोदो जोङो गावनो एम्फौ लाथा फिसिनानै ओ इन्दि खुन्दुं लुनानै जोङो जि जोमनाय गावनि गोनांथि बायदियै जोङो फास्रा दानानै जों गोजां बोथोराव जोमनाय गुदुं हि जोङो जोमग्रा दाना लानानै जोमनाय नायखौ नुबोदों आरो बैफोर हिफोरखौ जोमोब्ला जोंनि देहाया जोबोर आर राम मोनो बियो गुरै हिर'इरुब बिदि जायो। आरो लोगोसे जोंनि देहायाव बिदि मानलु माननायबो दब्राफोरा बेरनो हाया। लोगोसे बि इन्दि जिया जोबोद मान गोनां जि। जों बै जिखौ जोमोबा जोंनि बहाबाफोर जोङो बिदिनो जोङो मोनसे खामानिनिफ्राय थाखाय ओंखारलाङोबा बै सिखौ लाना थाङोब्ला जोङो
जोंनि खामानिया जाफुंसारो होनना जों मिथिनाय मोनो आरो जोबोद खनमान गोनां बियो मानगोनां जि खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां अ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैनाय ओ आइ बुंनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा?
औ नंगौ नोंथा नोंथां जोंबो आङो गोबां बाथ्रा मिथिना मोनबाय एम्फौ लाथा फिसिनाय आरो बि सि दानाय आरो लुनायनि बिदिब्ला नोंथां जोंनि आयदाखौ एसेयावनो फोजोबथ नोसै। औ नोंथां गोजोनथों नोंथां।